हेल' नोंथां
खोनादोंना नोंथां? औ ओ बेलासे समनि गोजोन हामग्लायनायखौ नोंथांनिसिम बाउ हरनाय थाबाय गिबियावनो ओ आं फन खालामनायनि जाहोना
जेन'बा थाबोनखौ नोंथांनिसि हरनाय जा बाय आरो
औ हामबायसै ओ आं बे समाव बुंग्रोनोसै ओ जिहेते जि आं नोंखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं दसे सम नोंथांजों ओ न'फोराव जोङो मा मा जुनारफोर खौ फिसियो बिनिनो सोमोन्दै आं रायलायनो थाखाय ओ नोंथांखौ फन खालामनाय जाबाय ओ रायलायजागोन ने?
उम औ औ रायलायजागोन निस्सय निस्सय औ खोनादों खोनादों।
माव एसे से बुंलांनो जों न'फोराव मा मा जुनारफोरखौ फियो। जों दिनैनि दिनाव नायोब्ला जोङो न'फोराव गोबां बे फोरबायदिनो जिब जुनारफोरखौ फिनाय नुयो नुयो नङा होमबा बिदिनो बांसिनहै जों नायनो थाङोब्ला जों मोसौ बोरमा दाउ अमा बे बेफोरबायदि बे मोनब्रै जुनाद। खौ न'आव फिग्रा जुनार होनना जों मिथियो आरो लोगोसे बिदिनो सैमा फोरबो थायो आरो गोसे बि बिदिनो मावजि बे बेफोरबायदिबो फियो नाथाय बे अमा बा मोसौ बा बोरमा बा दाउ बे फोरो जोंनि थाखाय न'खराव फिनायनि मोनसे उदेस' दं उदेस'आ बेनो जे आ बेखो जेहेते फाननानै फैसाफोर मोनो नङा होमबा बेफोरबायदि होननानै। फिनाय जायो आरो दा जेरैहाय दाउ दं दाउआ जाबाय आथिं मोननै थायो आरो बिदिनो मेगन दोङो जिबन गोनां बुस्थु आरो दाउनो लागै आदार होयो होन ओंखाम एंखुर बेफोरखौ होयो आरो दाउआ बेखौनो जायो आरो दाउआ बिदि बिदिनो जो जोलाख थायो आरो बिदिनो फिसाफोरबो होयो जों नुनो मोनो आरो बे फिसायानो लासैहै बार' माससोनि बा बोसोरसेनि गेजेराव गोदोर जायो आरो बेखौनो जोङो न'खरफोराव खायफाया बुथारनानै जायो बा आलासिफोर हायोब्ला बुथारनानै बेजोंनो आलासि सोंङो आरो जायफोरा फैसाफोर नांगौ ब जायो बे समाव फानो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे बेफोरबायदिनो अमा फियो अमाया आंथिं थोंब्रै आरो बिनि जा आदारा जाबाय गुन्दै बा गोबाङानो बिदिनो थास'फोरखौबो थास'फोरखौबो थास'फोरखौबो बिदिनो हानानै रुनानै बेबायदिनो गुन्दिदों लगायजाबनानै लोगोसे से ओ माबा मा होनोहाय बेखौ ओंखामजोंबो लगायनानै होनाय जायो अमानो आरो अमानि मेन आ मम-अमानि सि ओ जाग्रा आदारहै मिथियो होनब्ला गुन्दै जिखौ जों माइनिफ्राय ओ जि मिलाव लाङोब्ला जि माइनिफ्राय ओ गुन्दै बायदि ओंखारो गुन्दै ओंखा खारो बेखौनो आ आ माइ सौनायनि फ्राय जि गुदि ओंखारो बेखौनो अमानो आदार होनाय जायो आरो अमायाहाबो बुन्दा बुन्दि बेफोरबायदि दङ आरो फिसाब बो होयो अमाफोरा अमाफोरा आ फिसा होयोब्ला खोनसेयावनो माब्रै ओ दसथा बार'था बेफोरबायदि फिसा होनायखौ जों नु नो मोनो नङा होमबा? अमाफोरखौ ओ बिदिनो अमा फिसा होयोब्ला अमा फिसाखो सोरबाफोरा ओ सोरनिबा न'खरफोराव अमा फिसाब होयोब्ला बे अमाख खै एसे फि-फेदेरनानै ओ बाजारफोराव फाननायखौ नुनो मोनो। आरो खायस सेया ओ गेदेर जाजास फियो आरो ना आरो अमाया जोंनि बि साइद थिं नायोब्ला ओ गोसोम कालारनि जों बारा नुनो मोनो। आरो अमाया ओ बिदिनो ओ बाजि केजि फोरसिम जों ओ मासे अमाखो जाहैनायखो जों नुनो मोनो आरो बिदिनो फाननानै फैसा मोनो आरो बेखौनो जाया जाय बेकतिया बायो बेफोरबायदि अमा गोदोरखो ओ जों बाजारफोराव दाननानै ओ बेदर गोदानानै बेखो फाननायखो जों नुनो मोनो आरो जोंबो बेफोरखौ बायनानै जानायबो जायो नङासै होनबा? ओ आं दायो बे समाव न आं नोंनिफ्राय एसे आरो ओ जि बोरमा मोसौ बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनि मिथिनो लुगैदों नोंथाङा बे समखौ लानो हागोन।
आदसा धयन'बाद होबाय नोंथांखौ बे समखौ होनायनि थाखाय जोंनिथिंगालि आं आंनिखौनो बुंनोसै जोंहानि न'खरावहा दाव बिमाया सइटा दङ। सयतायाव दिनो दा माब्रैआ फिसा जादों मासेयाव बार'था तेर'था बिदि दङ आरो।
औ।
बेनो बे दाउखौ जोंहा फिसियो आरो। फिसिनानै एसे गिदिर खालामगोन एसे गिदिर खालामबा आरो माखासेखौ इसे फिसा फिसा बे आधा के जि जानाय तिनि पुवा जानाय समाव फानो आरो। ओमफाय माखासेखौ खासि खालामनानै बै बरदिन बोथोर मोनफैयोना? डिसेम्बर बैसागो बेबिदि बोथोर माने मोनसे इ बेन्टफोरावहा ओ खासि खामनाय दाउखौ सेरसेयावहा सयस' साराय सयस' किल' मोनो आरो। बेनिखायनो गोबां प्रफिट मोनो आरो जाहा बिनि खायनो माने दाउ बिमाखौ इसे बुरजा जा लाखियो आथ था नौथा सिमहा लागि लाखि योमोन माब्लाबा बेमार जानाय दां थांनाय डिसेम्बराव बेमार जानानै थैदों आरो। दा सयता ल'सो। ओमफाय दा बिथिं अमा होन नानै बुङोब्ला अमाया आङो जों लकेल अमाखौ आं बारा फिसिया फार्मनि अमा दङ आंहा फार्म मोनसे खुलिनाय बेवहा सयथा अमा लाखियो आङो हेमसियार माबा माबि बिदिनो भेराइटिनि। अमा दंङ आरो आंनियावहा।
औ।
रेदिनि ओमफ्राय बेखौ फिसियो बेखौ बायनानै लानानै फैयो। फार्स्टआव बायना नै लाना फैदोंमोन दा आंनियावनो बिमा जा-जानायखाय आं दानिया बायला आरो बिमाया आंनियाव दा माथाम जाबाय। ओमफाय माथाम आ बुन्दा बेनिखायनो दा बे माथाम बुन्दाया बिमायाबो फुलिदों आरो दा। ओमफाय बे माथाम बुन दाया मासे बुन्दाया बुन जोलैनि बिधान ला होग्रा बुन्दा ओमफाय आरो मानैखौ माने खासि खालामबाय। इखौ डिसेम्बर थिं खालि फाननोसै आरो। बेवहा‌ आंहा डिस डिसेम्बर थिंगालि खमबाबो एक कुन्टेल त्रिस केजिसो जाहैगोन आरो आंहा बबेबा मोनसेयाथ' देर कुन्टेल बिदिनो जायो आरो ओमफ्राय दा जानाया दारा बेनो एसे बेलेगलाय लकेलनिख्रुइ बिनो पास गोरलैयावहा माबा होनांगौ जायो जोंनिया स्टार्टार्ट बिनि उनाव एसे देरोब्ला मास मोननै मोनथामसो जायोब्ला ग्रवार होयो आरो फाननायनि मास मोनसे मोननै सिगां माबा होयो फिनिसार होयो आरो। ओमफ्राय दिनाव खेननै खरि होनांगौ ओमफ्राय दै दोनबाय थानांगौ सुनांगौ जायो। दा बिदिनो बै भिम अमाया आंनि आब माथामा जायोब्ला मासेयाव जुदि खमैबो दसथा आठथानि खम जानाङा आरो आदथानि खम जायोब्ला लस जायो आदथा सातानि खम जायोबा। दसथासो जायोब्ला मोजां मोजां आरो थांनाय माबायावहा आंहा मानैया बार'था दसथा जादोंमोन ओमफ्राय मासेया सातथा।
औ
दा एबारै आं आखा खालामदो मासेयाव दसथा दसथा खरि जायोब्ला मोजां जागोन होननानै त्रिस ता अमा मास मोनैनि उन उनाव आं बिब्दिनो फानोब्ला सय हाजार सारि सय हाजार सात हाजार पास हाजार सारि पास हाजार बिब्दिनो मानि साइसखौ लानानै मोनो आरो गोबां अमा बिदिनो अमानिफ्राय प्रफिटखौ मोननाय जायो आरो बि बिदिनो आरो बोरमा खौथ' फिसियोब्ला बोरमाबो फिसिनो हायो नाथाय आं बोरमा फिसिनाय जाया आरो मोसौसो फिसियो। मोसौ गायखेर लोंनो थाखाय आखाइ गाखेर गाइखेरनि गोनांथि जायो नङा होमबा। आलासिफोर फैयो। न'खरफोरावहा आलासि फैयोब्ला माव मालाबा मालाबा गाइखेर साहा नांगौ जायो आरो जोंनोबो देहानि थाखाय गाइखेर साहाया जोबोद गोनांथार ना। बेनिखायनो मोसौखौ फिसिनाय जायो आरो।
औ
बोरमाखौ फिसिनाय जाया। बोरमाया माहाय एसे दुस्थु खालामनो नागिरोथ' बोरमा बिफां लाइफांखौ जाजोबनो नागिरो।
औ
बिनो माने बे बोरमाखौ फिसिनाय जाया आरो जोंथिंखालि।
औ
फोरा आरो जेनेबा।
औ
उम बेखिनियानोसै आरो न'आव फिसिनाय जुनार हिसाबै आरो फुख्रि दङ'। फुख्रियाव हा मोन से दङो फख्रि फुख्रि दखरसे दङ बेवहा ना हागारो। तिन केजि सारि केजि नाहागारो। ग्रास कप सिल बार रौ मिरगा बिदि हागार आरो मिलायनानै। कमल काद, सान्दाबो होगारो। जाय बिदिनो फवासे आदा केजि जायो। मोजां जानो। बाय थायो आरो नभेम्बर थिंगालिनिफ्राय। नोंसिनालाय? एगारो फुख्रियाव ना?
ओ जोंनिथिं नायनो थाङोबा जोंनि न'खरावथ' बेबायदि फख्रिथ' गैलिया नाथाय जोंफोर ओ नाफोर जानो लुगैयोब्ला बिदिनो बायनानै जानाय जायो आरोना। आरो बिदिनो हमनानै जानाय जायो। आरो गासै दाउ फोरखथ' लकेल जानोबाथ' न'आवनो जानांङो। न'निखौनो बुथारनानै खारन बाजारफोराव दाउ लकेलफोरा दाम। जों मिथिनो मोनखायो सेरसेयाव साराय सारिस' केजि बेफोरबायदि ना? बिनिखायनो बायना जानायनि ख्रुय न'आव थानायखौ बिदि जानाय जायो आरोना। आरो बिदिनो ओ जोंनिथिं आ जिहेते नों जि बुंलांदोंमोन बोरमा नोंसोर नोंथांमोननि नखराव गैया। आ थिग बिदिनो आंनि नखरावबो दोङोमोन नोंथाङा जे बुंदों बोरमाफोर लायोबा एसे दुस तु बिदि आ बिलाइ जालु जाला खामो नोंगौ बे बाथ्राया थार आंनि नखरावबो आं फिदोंमोन। बिदिनो बोरमा दस बारथासो नाथाय बिदिनो गोबां गोबां बिलाइफोर बेफोरबायदि दंफांफोरखौ नस्थ‌‌ खालामो जानानै ओ बिनि थाखाय फान फाननाय जाबाय। जायो आंनि नखराव दाउ आरो बि थिं आ मोसौ खौल दं अमा गैथवा बेफोरबायदि आरो ना। दे होमबा जों गोबां खोथ लायज्लाय लायबाय बिदि नआव फिसिनाय जुनारफोरनि खोथा जों इदिबा बे समखौ दिनथसै नोंथांनिसिम गोबां दैखर बिदि स सम होनायनि थाखाय आंजों रायज्लायनायनि थाखाय हामबायसै।
दे नोंथांसिमबो साबायखर थाबाय उम।